हेल' नोंथां औ औ खानादोंना नोंथां?
औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि जानाय खौनो रायलायबावसै नोंथां जेरै जों जावनानै नानै लानानै जाफैनाय जेरै ना ना बेदरखौ जों जेरै बेदर आखाइखौ जों जावनानै लाबोनानै जाफैनो हायो।
नंगौ नंगौ औ जोंहाथ' औ बिदिबायदिनो गोबां जावनानै मोननाय बुस्थु दंना
औ औ नोंथां औ औ आं जागायग्रोसै ना नोंथां। जावनानै जानाय गिबियावनो जोंहा बेखौ जावनानै जानाय कमनलि होनबा जों माबाखौ मोनथि नोंथां एन्जरखौ एन्जर एन्जरखौ मानो होनबा बे माइ हानाय बोथोरावहाय बे माने एन्जरा खुरनाय नुनाय लोगो लोगो लोगो जोंना आलदा फिलिं फैखायो माने अ बे मेजेम जाबाय नङा होनबा नोंथां बे मेजेम जाबाय माइ गोदान जानानै बे मेजेम जाबाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ सुबिदा बादि लानानै सम लानानै जों बे एन्जरखौ जावो नोंथां बेखौ जावनानै लाबोनानै बे जोंहा एन्जरा मेरला रोखोम दङ जेनेबा जावनानै लाबोयो एन्जरनि एन्जर बुंगा बुंगा होनो जेखौ माइआवहाय माइ बारियाव मोनो आरो दां सुलिया जों माइबारियाव मोनो नाथाय दां सुलिया जाहैबाय बेयावल' थाया। दैमा जिं जिंङावबो थायो दैमा जिङाव थायो अमा फिसा औ औ औ औ दोलबारि खाथियाव थायो बे जाहैबाय अमा फिसा बायदि अमा बायदि फिसा बादि
अमा गिदिर गिदिरखौ होनदों नामा
औ औ नोंथां औ दांसुलिया औ बे औ गिदिर गिदिर जायो औ बेखौ आरो बार बारा गोथौ नोंथां बारा गोथौ थाङा बेफोरखौ जोङो लगाल जावनानै जों एन्जरनि बार' बेखौ मोनो आरो जावनानै।
औ
जावनानै जों बेखो मोनो लाबोनानै जोङो फोसाबफैयो सावनानै गोदायो गोदाखांनायनि उनाव जोङो ओ नोरसिंजों जायो नोथां नोरसिंजों बिराद मोदो मोजां जायो सोरबा सोरबाया अन्थाइ बाजाबजों जायो आरो बै समाव जोंहा मोन से माबा फैलायो नोंथां मुला बेदर मुला बेदर जोंहाय एन्जरखौ जानो बिराद मोजां नाङो माने मोदोमफ्रुजोबनाय बे ओ ओ औ औ ओमफाय जोंहा आरो जोंहा दोनै आरो बे एन्जरनि अनगायैबो जोंहा एम्बु एव जावनानै जायो नोंथां
नोंगौ
उम मेसेंङावहाय बिराद एम्बु जावो जिब दा दैलांआव हाबनान थानोसैया मेसेङावहाय जों बेखो जावनानै जानोसैलाय। बिगुर फुलायनानै जावनानै जोङो जेनेबा नागिरो दै जिं जिं जे दोल बारि फोरावहाय जों जावो इयाव नोंथां।
औ औ।
फुनानै जों बेखौहायबो नोरसिं बा अन्थाइ बाजाबजोंनो जाफैनाय जायो।
अ।
आरो जोङो मेल्ला रोखोमनि जों जावो। जेरैहाय जोङो मोफौखौबो जों जावो। मोफौखौबो गुदुङावहाय जों जावना लाना फैयो आरो जेरैहाय नोंथाङा थाल ला मालाबा जेनेबा अखा बिराद हाबाय थादोंबा। अखा हाबाय थाखा खांनायनि उनाव जुदि सान्दुं दुंदोबा मोफौआ सान्दुं सायनो ओं खारनानै थायो नोथां।
अ ससेल' ओंखारो ना आरो ना इसोरा
ओंखारना थायो ओमफाय जेब्ला नों आं मानसि थांगोन होमबाथाय बे गुदुंआव हाबफिनो। होनबाथाय जों बै बै दिना बै सम बै, बै बे टाइमावहाय जों जावो आरो नोंथां। औ बे समाव जों लाबोनानै। गिदिरबाथाय सोरबा सोरबा बिगुर खुयो। मोफौखौ लाबोनानै सोरबाया माने सावस्रमनानैल' फार्सनि माबाखौ गुस्लाय होयो आरो सावनानै बेखौ लेयारखौ बोखानानै बिदिबो डाइरेक्टलि जा औ दा नों थांमोनथिं माबायदि देलाय दे नोंथाङा ए से फोरमायदो
जोंनिथिंबो ओ बेबायदिनो जावनानै जायो होनोबा जोङो माखासे ओ एन्जरखौथ' जोङो माने बे सरासनस्रा बयबो माने बर'फ्रानो जावनानै जाखायो। थिग बेबायदिनो जों लोगोसे आरो नेवलाय जों निवलायखौ जावो ओ नेवलायखौ सरासनस जों बिदि थोंजोंथ' जोंनि ओब ओ माबा ओ गाव हारसिंनि बिदि गुदुं थाया नेउलाया जोङो औ मालाबा जोनाव जुदि बहाबाफोर थाङोबाबा ओ बै होनाय समाव हाग्रायाव जुदि खारनानै जुदि गुदुङाव हा मालायनि गुदुंङावसो हाबो नालाय बांसिन या ओ एन्जर फोरनि बा मानिबा गुदुं खुरनानै दिननायाव आमफ्राय जेब्ला हाबो अम अब्लानिया जों बेखौ जावनानै दिहुनो आरो। जावना ओ माने जावबाय सावनानै दिहुननानै ओ जोङो बेखौ लानानै फैयो, थिग बिदि बेबायदिनो आरो लोगोसे से जोङो ओ जावनाय होनोबा ओ खुसिया दङ खु खुसियाखौ बोथ' जोङो ओ जावनानैसो मोनो। ओ गदुङाव गिनो जोङो दा दैज्लाङाव दैज्लाङावथ' खौ जोङो जावनो हाया खुसिया नाथाय जोङो ओ दैज्लाङाव मिथखा फ्राव गुरनानै ओ। गुरनानै मोनो ओ नोंथाङा दायो ओ सिगाङाव जों सावरायनाय बायदि आरो ओ बोरसि होनानैबो खाङो
नोंगौ नोंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो ओ बिसोरो जेब्ला मेसिं जायोमोनबा मेसिं जायोब्ला गुदुङाव हाबजोबो हा सिङाव ओ हाब्रुआव अब्लानिया जोङो बै फोरखौ ओ जों एसे जायगाफोरखौ नायनानै बा मालाबा ओ इस जे बिसोरो खरलु खरलुनानै थानायखौ नु नुयोब्ला जों बिखौ जावनानै दिहुननो जावना दिहुननानै लाना फैयो आरो जायो ओमफायनो जोङो लाबोनानै जों बायदिसिना ओ जोङो ओ मा होनोमोन नोंथां बेयो माबा नोरसिं बिलाइ औ बेफोरजों औ अन्थाय बाजाब इफोरजोंबो जा बेफोरजों जाफैयो
औ औ नोंथां
बेफोरखौ जों बेजों जायोब्ला माने एसे माने मुलिनि खामानि होयो होननानै बा देहायाव ओब बोलो एबा भिटामिन मोनो
औ
औ बि बि हिसाबै जाफैयो आरो लोगोसे जोङो बैखौ ओ ओमफ्राय आरो जावनानै ला जानाय होनोब्ला जोङो उम लोगोसे खांख्राइ खांख्राइ दङ जोंहा दैज्लां दा दैज्लां बोथोराव थ' गोबां माने गुदुंफोराव हाबनानै थानाय खांख्राइफोरखौ माने थिग बेबायदिनो जोङो ओ थांनानै बे गुदुं खुरना‌ थानायफोरखौ लाबोनानै जावनानै जोङो लाबोनानै साफा खालामनानै
नंगौ नंगौ नोंथां
मैथा गोखैजोंबो जायो जों मालाबा ओमफ्राय आरो मैथा ओ गोखा जोंबो जायो
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो जोङो खुमब्राजोंबो होनानै जायो नोंथां हेलौ ओ जोबोद माने गोथाव आरो बेफोरो माने बिलोआव मोननाय बा जावना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ दा नों जेरै बुंदों माबाखौ खांख्राइ जावनाय खांख्राय जावनाय बा आ उन्दैनिखौ गोसोखाङो नोंथां
जों माने ज ज ओंखारनानै खदाल लानानै खबाइ ओरै खान्थाइ खबाय लानानै जों ज ज जावहैयो जोङो ओरै बायदि जावो खांख्राइखौ नोंथां गावजों गाव बादिलायोसो माने सोर बिसिबां मोनगोन खांख्रायखौ औ औ बिखौ जों लानानै फैयो फोसाबफैयो जों माने बै समाव माने खांख्राइखौ मा खालामो जों माने बिदि खालि मैथाजोंथ जों जाखायोयानो खुमब्राजों जों जाखायोयानो मेरला रोखोमजों जायो दाना जों जानो बायो बै समाव जानो बानाय नाङोना नोंथां जेब्ला बुस्थुखौ बिराद मोनबाय थायो बिनिखायनो जों औ औ जों बुरजा मोनबाथाय लाना फैनानै जों खांख्राइखो सुनानै उवा लाव देनानै लोथौ जानायनि खालि बि मिलौनायखौ जोङो टेस्टखो जानो थाखाय लोथौ जायो नोंथां।
औ औ।
जायो माने। बेबायदि जायो आरो जोंनिया खालि बेयाव नैबे रसखौल' जोंना माने बि जों ओमफाय बाथोन जायो। खांख्राइखौ खांख्राइ बाथोनजों औ खांख्राइ बाथोनजों उ उराउद बेदर होननाय मोनसे दंना नोंथां
औ अ नोंथां मा मा मुवाखौ माखौ बुङो आं नोंथां ओ माने खोनाबाय थायो बेखौ नुफेराखै किन्तु।
उम फिफां बेयो माने जै बिलाइखौ होयो औ। उराउद बिलाइखौ
नंगौ?
आरो बेदरबो दंखोमा उराउद बेदर होननाय खोनागा दं आमफाय बेखौ आङो बावबाय नोंथां गामि ओनसोलाव थांबा दाबो मोनफि जोबगोन इफोरखो औ ओमफाय लबखं जोंनिथिं मोनसे लबकफं लबफंजों जायो। लबफंआ बिलाइ आरो फिफां फिसा फिसा जायो बारा गोजौ जाया। बिनि मोदोमनाया देनजार नोंथां।
औ।
उराउदा मो दोनों थिग बिदिनो लब फङाबो
औ आरो बिथिं लोगोसे नोंथां माबाया थाबाय गंगार दुन्दिया साबसिन बेबोथ' जोबोद मोदोमफ्रुनाय।
औ नोंथां औ औ। गंगार दुन्दिया बाबरे बाब
बा औ दैज माने दैज्लां बोथोर होन बाव माने बेखौसो गोसोखांहरो। हरखायो आरो ना नोंथां अ जेरै आरो ओमफ्राय दुब्लिफ्राव खामानि मावनायफ्राव ओंखाम जानायाव जुदि ओ बै खांख्राय खां ख्राइजों गंगार दुन्दियाजों औ बेफोरजों देनाय जिखुनजा जेखिजाया खांख्राइ बाथेन मोनदोंबाथाय आरो उम जाबाय आरो ना नोथां माने जाब्रेलायनाय।
नांगौ नोंथां आरो दहाय नों बुंनाय बायदि नेवलाय नेवलायाथ' गुदुं थामारा गावनि असे नोंगौ नोंथां बे सैथो। नाथाय बे बयनिबो गुदुङाव हाबला बायनानै थायो माने। जेब्ला जों थाबायलाङो होनबा बे स्रो स्रो बारस'लाबायो नङा होनबा नोंथां? जेब्ला जों हो सोयो बारस'नायखौ नुनानै अब्ला बियो माने गुदुंङाव हाबो थिग औ बे जों बेखौ जावनांगौ जायो। बिनिखायनो बे जावनानै जानायाव गोलैबाय आरो नङा होनबा नोंथां? औ जोंबो जावो औ औ औ। जोंबो जावो बिराद जावो जोंबो आरो बेखौ गिनांगौ मोनसे माने मालाबा समावहाय बे जिबौ गुदुंआव थालाबायो। गुदुङाव हाबहैलाब्रबला बायो। बिसा गावनिनो गुदुं गैया नालाय गावनि निजा गुुं गैयैखाय ओंखायनो बेखौ मालाबा जों साबधान लानानै जावनाय समावहाय खन'नो हा- हाया रिक्सनि थाखाय जों खन'नो हाया नोंथां।
नोंथां माबा बायदि जाहैबाय आरोना बियो दाउ खौऔ बायदि दाउ खौऔबोथ' गाव बासा लुननो रोंला मालायनि दाउस्रिनि बासा बा मानिबा बासाफ्रावसो लुलाबायनानै ओमफ्राय बिदै मालायनि बिदैखौ जाबाय गाव बिदै दै नागारबोबाय ओमफ्राय
नंगौ। नंगौ नों नंगौ नंगौ बेनाबो बेनो बे एकदम जाबावनाय समाव खन'नो हाया थां माने गिनांगौ जायो मालाय बबे जिबौनि गुङावबा हाब दों होननाय ओंखायनो जों मालाबा खन'नो हायियावहाय ओरैनो फैफिनांगौ जायो माने अबाव एसे गुदुं गिदिर थायो माने जावनो हाला जेनेबा गोजौआवाय लामा थाबाय जावनो हायैआव जों फै गिनांगौ जायो नोंथां बेबायदि जायो बुस्थुआ मोनबै जों जायो जानो गोथ गोथाव बुस्थुआ जोबोद मोजां नोंथां जानो औ
अ दोनथ'नोसै औ दे